हेल' अह नोंथां खोनादोना नोंथां?
हेलौ हेलौ
खोनादों नोंथां खोनादो।
औ खोनादों खोनादों।
अह मा खबर नोंथां?
दङ' बिदिनो मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरावनो
अह।
नोंथांनियालाय?
आंनाबो दं नोंथां बिदिनो दे गेजेरावनो
आतसा उम
नोंथांमोनथिं आं लाथवाखै
अह न'आव गैया होमबा नोंथाङा?
आं न'आव गैया दा
आतसा
ओमफ्राय नोंथांमोनथिं गायनाय फुनाया माबायदि सोलिगासिनो दं नोंथां?
दाथ' गायनायफोरा गायगासिनो ओमफ्राय गाबोननिफ्रायथ' गायनो मोनला नालाय आमथि सुवा नांसिगोन नालाय।
औ।
ओरैनो गायनायाथ' जोबजोबाखै दोंबावो आद्रा आद्रि सोरनियाबा सोरनियाबा।
औ औ।
बिदिसो होमबा?
औ औ नोंथांमोनजोंलाय?
जोंनिथिंबो गायनायालाय गायदों मानसिफोरनिया फिफ्टि पारसेन्टआनो जालांबाय थेवबो बाहाय बांला दं बेफोरो आमथि सुवानि उनाव जासिगोन आरो गायनाय फुनाया उम। नोंथां मोनथिं ओमफ्राय फ्राय माइ गायनायाव जेरै अखानि दैनि जेबो प्रब्लेम जायाखैबा नोंथां?
प्रब्लेम होनना बुंनो थाङोब्लाथ' बिदिनो एसे प्रब्लेम जाना दङमोन खिन्थु दिनै अखा हाना होबायना इसे जालांबाय
औ।
ओफ्राय दा जेबो प्रब्लेम दैनि
औ बिदिसो होमबा?
औ
हेलौ नोंथां
नोंथांङा अह खबरा मारै?
आंना गेजेरावनो नोंथां। मोजांबो हामाबो बि बिदिनो गेजेरावनो
अ
नोंथांनाव आं मोननैसो कुइसन सोंनोसो नोंथाङा रिप्लाय होनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां सों जागोन
औ
खोनासं नोंथां
औ बुं नोंथां
औ हेलौ नोंथांआथ' जेरै उम एल आइ सि खौथ' मिनथिखायोदां?
हेलौ नोंथां
औ खोनादों बुं नोंथां
नोंथाङा जेरै एल आइसि एल आइसि होननायखौथ' होनाफेराखा नोंथांना नेटवर्कनिफ्राय प्रब्लेम नामा नोंथां बाय साइडआव फैबा हामगोन नामा नोंथां?
औ र' र' आं एसे साइदिनि र'
औ
औ खोनाबाय
अ नोंथां खोनाबाय। अह नोंथां खोनाबाय।
औ दे बुंदो होमबा मा सोंनो नागिरदो नोंथाङा
जेरै एलाइसि होनायखौथ' नोंथाङा होनाफेरखाबाय नोंथाङा?
औ खोनाफेरबाय।
जेरै उम एल आइसि नि गाहाय मावखुलिया बबे दं नोंथां?
एलआइसि नि
औ नोंथां माने गाहाय मावखुलि माने ओ एल आइ थिनि गाहाय मावखुलिया नोंथां
गाहाय मा होनदों?
गाहाय मावखुलिया माने बबेयाव दं जायगाया माने बबेयाव दं बेखौ सोंदों आरो
ओ
औ खोन्थालाय आं बेखौ मिथियासै नोंथां
औ नोंथां ओ माने एल आइ सि मानेथ' नोंथाङाबो मिथिगौ जेरै रां रुफा दोनथुमनाय बेयो मोनसे मारै
औ औ
बियो मुम्बाइआव दं आरो।
आतसा मुम्बाइ
औ नोंथां
औ औ औ
आरो नोंथांनाव मोनसे सोंबावनोसै आङो।
औ औ सोंदो।
लाइफ इन्सुरेन्स एल आइसि खौबो
मा होनदों? हेल'
अ नोंथां खोनादों आं।
ओम नोंथांनिया माथोआ से लेट लेट फैगासिनो नोंथांनि नेट स्ल' खोमा।
अ खोनादोंना नोंथां हेल'?
औ औ खोनादों।
अ आने आं नोंथांनाव सोंनो लादों दि लाइफ इन्स इन्सुरेन्स एलआइ एलआइ सि खौ बबे मायथायाइाव फसंनाय जादोंमोन?
अ उबे उबे माय
औ नोंथां। लाइफ इन्सुरेस्न माने नोंथाङाथ' मि मिथिखायो।
औ औ
बेखौ बेसेबां मायथायाइाव माने गायसननाय जादोंमोन आरो?
नाइनटिन फर्टिफाइभ नामा बियो?
नाइनटिन फर्टिफाइभथ' नङा नंनायालाय नोंथां नोंथांनो आं खोन्थानानिसै नोंथां।
औ खोन्थादो।
माने लाइफ इन्सुरेन्सखौ गायसननाय जादोंमोन आरो अवान सेप्तेम्बर नाइनटिन फिफटिसिक्सआव नोंथां। बियाव गायस'नाय गायस'नाय जादोंमोन आरो। औ।
आतसा
आरो सोंबावनोसै नोंथांनाव आङो ओ जेरै
जेरै वर्लड बेंकनि गाहाय मावख'आ बबेयाव दं नोंथां?
मा होनदों नोंथाङा?
वार वर्ड बेंकनि गाहाय मावख'वा बबेयाव दं नोंथां
औ बे वासिंटन डि सि आव
औ नोंथां बियो राइट
औ
आरो नोंथां आव मोनसे सोंबावनसै आङो
औ औ सोंदो
आर बि आइ नि गाहाय मावख'वा बबेयाव दं नोंथां
मा होनो आर बि आइ नि गाहाय मावख'वा
जेरै आर बि आइ
बे मुम्बायाव दं नोंथां मुम्बाइ
औ नोंथां राइत बियो
औ
ओमफ्राय आरो हायुं आफाद इउ एन नि गाहाय मावख'आ बहा दं नोंथां
बेयो निउयर्क
औ नोंथां औ नोंथां
औ
बेनिफ्राय इउ एन इ एस सिअ नि गाहाय मावख'वा बबेयाव बहा दं नोंथां
बेयो पेरिसाव दं नोंथां पेरिसाव
अ पेरि पेरिसाव दं नोंथां बिनिफ्राय इउ एन आइस सि इ एफ नि गाहाय मावख'वा बहा दं नोंथां
बेबो पेरिसाव नामा नोंथां बेयो
बेयो नङा नोंथां बेयो निउयर्क दों नोंथां
आतसा निउयर्क आव नङा आरोना
हायुं आफाद हायुं आफाद माने नोंथाङाथ मिथिखायो जेनबा हायुं आयुं आफाद इउ एन माब लाजि मोजां जादोंमोन नोंथां
बेयो मान नों ओ
औ नोंथां बेबो राइट
औ बे देट टुइन्टि फर अक्टबर
औ नोंथां राइद आरो प्लेनिं ओ माब्ला गायसनजादोंमोन नोंथां। खुनजाया।
कारेकतखौ आरोना। बेयो फिफटिन मार्चआव नाइनटिन फिफटि। जादोंमोन।
राइट।
आतसा।
बेखौ नाइनटिन थार्टिफाइभ एप्रिलाव।
हेल'।
जिबख्रि जिबख्रि माने नोंथाङा मिथिगौ जे साइन्सआव थायो आरो जिबख्रिया जिबख्रिखौ ओ सुबुङा दिहुनदोंमोन बिनि नामखौ खोन्थानो हागोन्ना नोंथाङा।